हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ अब्ला नोंथाङा दायो मा खालामबाय दङ
आङो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां
औ अब्ला नोंथाङा दसे सम आंजों सावरायनो हागोन ना
औ सावरायजागोन नोंथां
अब्ला माने गिबियावनो दिनैनि सावरायनो गोनां आयदाया माने बाजार जेनेबा बाजारावहाय बिदिनो मा मा हाथाय बाजार आरो ना जेनेबा बाजारावहाय मा मा फानफैयो बा मा मा बायनानै लाबोयो बा जेनेबा बाजाराव माने माबायदि रां खामायनो हायो बेनि सोमोनदै एसे नोंथाङा फोरमायग्रोदो दे
बिदिनो बाजार होननानै बुङोबाथ' हाथाय बाजार जोङो बाजारावथ' जोङो मानि थाखाय थाङो बेखौथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ
जोंनि जा जेनेबा नांगौ जिनिसफोर बेखौ बायनो सोरबा ओमफ्राय सोरबा गावनि न'नि जेनेबा रां जेनेबा गोनांथि जायोबा गावनि न'आव थानाय जि जेनेबा जिब जुनार बायदिसिना बेफोरबायदि जुनादफोरखौ जेनेबा ओ बेफोरो बेफोरखौ माने फाननानै रां आरजिदों बेफोरनि थाखाय थां थाङो होनबा रां आरजिनो होनबा माने हाथाय होननानै बुङोब्ला गिबियावनो बिदिनो हाथायाव गोबां मुवा बेसाद गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय ओ बायदिया गोबां नुनो मोनै जिनिसफोरबो नुनो मोनो बिदिनो गेलेग्रा ओमफ्राय बिदिनो सोरबा ओ सोरबा मानसिबा गावनि ओ जिउखौ खुंनो थाखाय मैगं फानफैयो ओमफ्राय बिदिनो माने बाजाराव जोङो जेरै जों गावनि नांगौ जानाय जेरै ओ सानफ्रोमबो सानफ्रामबोनि जिउआव नांगौ जानाय मैगं थाइगंफोर जेरै आलु सामब्राम बानलु बेफोर बायदिसिना ओमफ्राय गावनो जेनेबा ओ सोनाबाफोर जेनेबा गाननाय जोमनायनि आंखाल जादोंबा बेफोरखौ मानि बायनो थाखाय मानि बाजाराव फैनाय जायो जायो आरोखि बाजाराव माने जानाय लोंनायनि बेलायावबो बिदिनो जोङो गोबां जानाय लोंनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो बुङोबा बिदिनो मेथाइफोराव जेरै सिंग्रा जुलाफि बिदिनो कादा निंखि बिदिनो पकरि बायदिसिना चावमिन मम बायदि गोबां बायदिना मेथाइफोरखौ फाननायखौ नुनो मोनो ओमफफ्राय बेफोरखौ सोरबा सोरबा मेथाइ जानो फैयो सोरबा बायदिसिना गाननाय जोमनाय बायनो फैयो ओमफ्राय सोरबा बेरायनो फैयो सोरबाबा ओ नाइटजों फैनो फैयो ओमफ्राय सोरबा बा ओ बायदिसिना फाननो फैयो बिदिनो फानलाय ओ फानलाय बायलाय फानलाय बायलाय माने बेफोरो बाजाराव सोलिनायखौ जों नुनो मोनो गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि बाजार मानि बाजार जानायखौ जों नुनो मोनो नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां दाब दाब जायगा जायगा ओनसोल ओनसोल माने जोङो बाजार जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां बिदिनो बाजाराव ओ गोबां मानसिफोरा ओ सोरबाबा फानफैयो सोरबाबा बायफैयो बिदिनो फाननाय होननानै बुङोबा बांसिन जोङो जि दखान फाननाय नुनो मोनो बेफोरो जि दखान होननानै बुङोब्ला माने जि दखानखौ फाननायनि गुदि जाहोनानो जाबाय मानिे गाव गावनि जेनेबा जिउखौ दैदेनलांनायाव माने थांनानै थानो थाखाय रांनि गोनांथि जायो दानि जुगावथ' राङानो जोबोद गोनांथि आथिखालाव माने रां रां मोननो थाखाय माने जि जि दखान माने गोबां जि दखान फानफैनायखौ जों नुनो मोनो जि बिदि जि दखान फानफैनानैनो गावनि जिउखौ खुंङो बिदिनो रां आर्जिनानै ओमफ्राय बिदिनो सोरबा जुथ जुथा दखान माने आथिखालाव जुथा दखानजोंबो गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो बिदिनो जुथाखौ बिदिनो बेफोरो गिबियाव माने जुथाखौ आलदा जायगाफोराव बिदिनो जोबोद खम बेसेनाव बायनानै बिदिनो जोंनि ओरै ओनसोल बाजारफोराव बि बिदिनो फानफैयो गोबां बेसेनाव बिदिनो गोबां बेसेनाव फाननायलाय माने बिसोरो मुलाम्फा जायो ओमफ्राय बिदि मुलाम्फा जानानै माने बेफोर बिदिनो रां आरजियो आरोखि ना ओमफफ्राय
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो नि जिउखौ रैथ लोङो ओमफ्राय ओ बिदिनो लोगोसे बे आ जोङो गोबा मेगं थाइगंफोरखौ फानफैनाय नुनो मोनो जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय जेरै फानहैयो बिदिनो सोरबा फालांगिगिरिफोरनो फानहैयो सोरबाबा लकेल मैगंफोर फानहैयो बिदिनो जोंनि ओनसोलथि बांसिन लकेल मैगंफोर फानहैयो जेरै ओ लाव जोगोनार खुमब्रा थाइबें बिदिनो फिथाइ सामथायाइ बुङोब्ला आनारस लिसु लिरख' ओ खान्थाल मानि बेफोरबायदि गोबां फिथाइ सामथायाइफोरखौ फानहैनायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय बिदिनो फानहैबावो सोरबाबा औवाजों ब हेबनानै बानायनाय खादा सियार टेबोल बायदिसिना गोबां मे औवाजोंबो ओमफ्राय बिदिनो लेखा बिजाब माने बेफोर गोबां बायदिसिना फखा फाननायखौबो जों नुनो मोनो आरोखि ना बिदिनो जोङो बाजारफ्राव बाजारफ्राव गोबां बायदिना ओ बायलाय फानलाय माने बिदिनो सोलाय सोल' बायदिसिनाखौ नुनो मोनो ओमफफ्राय बिदिनो बाजारनि खाथि खाला ओनसोलावबो बि बिदिनो बाजारनि जेनेबा सरक गुदिफोर बेफोरबायदियाव माने गोबां गिदिर गिदिर रेस्टुरेन्टफोर ओमफ्राय बिदिनो ओ गारि फाननाय मानाय बेफोरखौबो नुनो मोनो ओमफ्राय बिदिनो बाजार होननानै बुङोबा बिदिनो बायलाय फानलाय बिदिनो सोलाय सोल' खालामनाय खान्थिखौनो माने बाजार होननानै बुङो अब्ला ओ नोंथाङाबो फोरमायनानै होदो एसे जेनेबा बाजाराव नोंथाङा मानो फैयो ओमफ्राय नोंथाङा बाजाराव मा मा बायलाय फानलाय जेनेबा मा मा नुनो मोनो जेनेबा बाजारनि बागै नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो
औ नोंथां गिबियावनो माने गोदो समाव आरो दानि समाव माने बाजार नि फारागा बिदिनो गोबां सोलायबाय बेखौ नुनो मोनदों आरो ना गोदो समाव मानो होननानै बुंब्ला बिदिनो रां रांजों बायनाय बेखौ नुनो मोनामोन मानो होननानै बुङोब्ला गोदो समाव माने जोंहा मा होनो मा जेनेबा मोनसे मुवा बायनो थाखाय माने मोनसे एसे मुवाजों सोलाय सोल' खालामनाय बेखौ नुनो मोनो आरो गोदो समाव मानो होननानै बुंब्ला जोंहा माने सुबुं अनजिमाफोरा मोनसे मुवा बायनो थाखाय मोनसे मुवा माने लानानै थांनांगौमोन आरो ना गोदो समाव बिदिनो जेनेबा माइरं सेरसे बा माइरं सेरथाम सेर ब्रैजों माने बोरमा फिसा मासे सोलायनाय बेखौ नुनो मोनोमोन आरो ना ओ इदिनो गोदो समाव माने रांजों माने मुवा बायनाय बि बारा गैयामोन बेफोर माने लासै लासैसो माने जौगालांनाय बेखौ नुनो मोनदों गोदो समाव जोंहा बिदिनो मैगं थाइगं बायनो थाखायबो जेनेबा माइरं सेरसे होनानैसो माने मैगं सेरस मैगं माने माइरं सेरसे होनानैसो जोङो बिदिनो आलु सेरसे बा सामब्राम सेरसे बेफोरखौ लाबोनाय नुनो मोनोमोन आरो ना गोदो समाव बिदिनो बांसिनानो माने सुबुं अनजिमाफोरा सोलाय सोल' खालामोमोन जेनेबा मैगंजों मैगंजों जोंहा माइरं सोलायोमोन बा जोङो बिदिनो माबा मोनसेफोर जाग्रा मुवा नांगौ नांगौनि थाखाय मानि जोङो बिदिनो माइफोर सोलायनाय नुनो मोनोमोन बा जिब जुनारफोरजों बा माइरंफोरजों मैगं थाइगंजों जिब जुनारफोरजों बिदिनो मोसौफोरजों बोरमाफोरजों बेफोरखौ माने दाउफोरजों सोलाय सोल' खालामनायखौ माने गोदो समाव बांसिनै नुनो मोनोमोन आरो ना नाथाय आथिखाल मा जादों माने बेफोरो माने सोलाय सोल'आ माने गोदोनि समाव सोलाय सोल' खालामनाय जे मैगंजों ओ बोरमाजों सोलायलायनाय बा मैगंजों माबा मोनसे जिरादजों सोलायलायनाय माने बेफोरो माने आथिखालाव गैला आरो ना आथिखालाव मा खालामो माने ओ हाथाय बा बाजार
औ नोंथां हेलौ नोंथां